औ। हेलौ खोनायाखै नोंथां हेलौ हेलौ औ औ। खोनादों नोंथां खोनादों औ खोनाबाय खोनाबाय औ नोंथां खोनाबाय। ओरैनो खुलुमबाय नोंथां बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। नोंथां माने नोंथाङा मानि आयदानि सायाव रायजलायनो सानदों नोंथाङा राय फायग्रोनो हासिगोन।
अ। माने आं मे जोंथ' गोदोनिफ्रायनो गामि ओनसोलाव थानानै जिउ खुंबोनाय बा बिदिनो हाग्रानि सायाव जानाय नङाामा नोंथां दा जोङो बिनि सायाव दा जोङो बिफां लाइफांनि सायाव सोनारनानै जों माबोरै जिउ खुंबोयो आं बिनि सायाव नोंथाङा सावरायनोसै। दा जेन'बा बिफां लाइफांनिफ्राय जों मा मा बानजायनाय मोनो बा बिफां लाइफांखौ जोंनो मानो नांगौ? आ बेनि सोमोन्दै सावराय
औ जागोन नोंथाङा सावरायग्रोनो हागोन दे।
औ दा गिबियाव जोंनो बिफां लाइफांखौ मानो नांगौ होनना बुङोब्लाथ' जोङो औ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरोना नोंथाङा। जोङो गिबियावहायनो मा बिनि बिनि ओ मा होनो जोङो अक्सिजेन जायखौ नांगौ जोंनो सुबुं माहारि बा जिबि माहारिनो जोंनो हां लानो थाखाय जा अक्सिजेन नांगौ। बेखौ जोङो माबनिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय मोनो नङा होमबा नोंथां? दा बे मा होनो बिजों लोगोसे जोङो अक्सिजेनजों लोगोसे जोंहा मा मोनो बे बिफां
औ ज
बिलाइ बेफोर थायो बेफोरो जोङो जोंनि देहायाव नांगौ जानाय ओ आ बायदि मा ओ
उदैनि थाब फिथाइफोरखौ जानो हागोन आरो जोंनि देहायाव माबाफोर लोरबांथि जानानै दंब्ला जों बेफोरनि बिलाइ बिबार फोरफोरखौ जोङो मुलि हिसाबै जोङो बाहायनोागोन ना नोंथां बाहायनो हागोन मानि जों बाहायबोगासिनो दं आरो ना नोंथां। दा बिनि अनगायैबो जोङो बिफां लाइफांनि मोदोमखौहाय जोङो मा जोङो गोबां हाबायाव बाहायबोनायखौ जोङो नुनो थाङो आरो। बुंनो थाङोब्ला जोङो बिफां लाइां गैयाब्लानो जोङो जिबि मा। थांनाय थानाया आङो बेखौ नुखायो आरो बेजों लोगोसेबो जोंना नाख जानाय माखासे। बिफां लाइफांनिफ्राय मोनो आरोा दा आङो बेफोरखौ फारि फारि नोंथांनो फोरमायलांनो सानदों। दा गिबियाव जोङो बिफांनिफ्राय माखासे। थांना थानायाव गोनां जानाय। जेरै मानसिया थांनानै थांनो थाखाय न' नांगौ नङा होमबा नोंथां।
बे
न'हाय जोंनो जोङो लुनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै दर्जा खोर खखिजों लोगोसे खुन्थिया आरो इन्जुर दुमनो इन्जु दुनो थाखाय आरो गोजौआवहाय बिदिनो थुरि बा थिंफोर दोबथाबनो थाखाय जोंहा दंफांखौनो बाहायनाय नुनो मोनो। दा बे थाग्रा खुलिजों लोगोसे बे फ्रा फुलियाव न जायनाखि आरांगा सियार मासि टेबोल आलना एम बैफोर फालें बेफोर गासिखौबो जों मा दंफांनिफ्राय मोनो नङा होमा नोंथां आरो। बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे जोंनि माहारियाव माखासे दामजु। दामजु बा मा होनो रंजानाय बाजानायाव बाहायग्रा माखासे दामग्रा बुस्थुफोर बा मुवा बेसाद जो दंफां बानायनायखौ जोो नुनो थाङो आरो नोंथांङा दा बे गिटार सेटार बेफोर आरोना। दा बे खामफोरखौहाय माबादि बानायनानै बानायो होननानै बुंङो बुंनो थाङोब्ला मं मोनसे दंफां थुख्रा लागोन आर ना आरो बे दंफां थुख्राखौ जोङो गेजेराव दानख'नानै गब्लं खालामगोन आरो ना। आरो बे थारनायबो गौरां खथेनो थाखाय जोंहा माखासे जुनारनि बिगुर बा मैसोफोरनि बिगुरखौ जोङो लानायखौ जोंो नुनो मोनो आरोना। बेबायदिनो जोङो मा ओ
दंफां बाहायनायखौ जोङो नुनो थों आरो दा नोंथां दा बेजों लोगोसे जोङो। मा
बे
आथिखालावहाय ज मानि फां दा गोरलैयावनो जोङो फुलि खालामनानै नो हायो जोङो दंफाङ दंफां नायनानै दंफां जोङो बै फुलिफोरखौबो जोङो गोबां। गोबां बेसेनाव ज गैया आरो नोंथाङा जेरै बुंनो थाङोब्ला नोङो साल सिगुन थिथासाब। साबक खैरो बैफोरबायदि दंफाङा जोबोद दाम गोसानि जायो आरो नोंथां जोङो बैफोर फुलिखौ। बाजारफ्राव बा हाथायाव बायनो थाङोब्ला जोङो मोनसे नो ज सेजौनिफ्राय नैजौनि गेजेराव जोङो ओ बायनांगौ। मावजायो रानो थां बे फेदेरनानै फोलावनानैबो जोङो बै बिफांखौ जोङो। दंफां महरैबो जोङो फाननो हायो आरो नोंथां। जायनाखि जोङो बे दंफांजों जोङो नांगौ जानाय मुवाखौ सुबुं माहारिया बानायनानै लायो। बेबायदिनो जोङो दंफांजों गावबा गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय। ओमाय जोङो मा होनो। रां आरजिनो थाखायबो जोङो फालांगि खालामनो हायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो गोबां रोखोमनि। बिफां लाइफां माखासे मोननो थांनाय बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो। मोननो थाङो आरो जोङो बै बिफां लाइफांखौ जोङो। संरैखा खालामनानै दोननाया जोबोर गोनां आरोना जाहाथे जोंनि। इयुन जोलैनि सुबुं बा जोंनि गथ' गथायफ्राबो बैफोर बिफां-लाइफांखौ बाहायलांनो मोनो बा बैफोरनि माखासे बानजायनाय मुाफोरखौ लानो हायो बेबायदिनो नोंथां आङो आंनि बिफां लाइफांनि सोमोन्दै बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आंबो नोंथांनिफ्रायहाय बिफां लाइफांनि सोमोन्दै नोंथाङा मा मा मिथियो आं बेखौ फोरमायनानै होनो होन ना नोंथां
औ औ नोंथां हागोन नोंथां नोंथाङा जेनेबा बिफां लाइफांनि सोमोन्दै बेखेवना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंबो बे बिफां लाइफांनि संरैखानि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानदों आरोना नोंथां जेनेबा जों बिफां लाइफां बिफाङा जोंनि थाखाय मानो इम्परटेन्ट एबा गोनांथि जानानै फैदों आरोना नोंथां जों मिथिखागौ जोङो नोंथाङा दहायनो बुंखाबाय जोङो जेनेबा बिफाङा जोंनो गोबाङानो आरो थानाय जानाय माखासे बुस्थुफोरखौ जोंनो जगायना होदों आरोना आरो बिफां लाइफां गैयाबो गैयाब्ला जोंहा मा जोन बेनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों आरो बिफां लाफां गैयाबाथ जों मिथिखागोन जों बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो जोंनि हास्राव जागोन आरो ना जाय जोंनि जिब जुनार जिब जिब हारिया एबा मा होनो जिब जुनारफ्रा थांनानै थानो हानाय नङा बिफां लाइफां गैयैनि जाउनावनो जोंहा गोबां मा जानानै फैदों मुलुगनाङारि दुंखावनाय बा बोथोरारि सोलायनाया जोंनियाव फै जानानै फैदों आरो ना नोंथां आरो जोंनो बिफां लाइफां गैयिनि नि थाखायनो जायो जों आबाद मावनांगौ एबा आबाद आरो आबादनि फोथार बिसोरो रानख्राव जानायनि थाखाय जोङो आबादखौ मोननो हायाखै आरोना जोङो जों मिथिखागौ जों बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय जोंनि बै गोजौआव थानाय अजन लेयार जाय अजन लेयारा जाय जोंनि माखासे गेसफ्रा जों बै अजेन लेयारखौ जोङो प्रटेक्ट खालामदों बैबायदि प्रटेक्ट खालाम खालामनाया माने बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय माखासे जोंनि बिस गोनां माने बिस गोनां बारहावा एबा बारमण्डलनि जाहोननि थाखाय बै अजन लेहेरा लासै लासै गोबा गोबा गोबानिफ्राय गोबा जाबोनो हमगासिनो दं आर ना जायनि थाखाय जोंनि बे मा होन सानदुं दुंनायनि बिबाङाबो गोसानिफ्राय गोसा जाबोनो हमदों थानो हायि बायदि एबा जोङो नुनो मोनो जोङो जे दसे समबो जों बाहेरायाव थाना ओंखारनानै जोङो जेबो खामानि मावनो हायि बायदि जानानै फैदों आरोना जोंनि जे जोंनि दानि थासारियाव बिफां लाइफां गैयैनि जाउनावनो आरो बेजोंनो बुंनो हागोन जों जेब्ला बिफां लाइफाङा गैया जागोन अब्ला जोंनि बे गोजौनि बे मा होनो सानननि रोदा रिफिनाय बे साननि रोदा रिफिनाया जोंनि मोदोमाव फैनानै मा होनो जों बेयो गोथां गोथां न'नि गेस होनो जों जायखौ बियो जोंनि मोदोमफ्राव हाबफैयोबा एबा जोंनि मोदोम देहा सोलेराव फैयोब्ला मा जागोन बे जोंनि बिगुननि बेराम एबा माबा मोनसे खैफोद गोनां जोङो बेरामखौ जोङो मा होनो जोङो बजबनानै लानो गोनां जाग ज ज फनो हनि जे जों मा होनो मुलि एबा माबा मोनसे राहा गैया आरोना जायनि थाखाय जोङो बेफोर बेराम जायोबा जोंहा मा होनो गोबां मा होनो जिउ जिउ एबा जिउमाफ्रा मा होनो गोमानो गोनां जागोन आरोना जायनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो गोनांथार जानानै फैदों बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो बिफां लाइफां गायनायनिसो सोमोन्दोयै बुहुम सोमोन्दै मुलुगनाङावनो मोनसे मा होनदों मोनसे सान फालिनाय जादों आरोना जायखौ जोङो बा जुन होननानै जों मोनथियो बै बा जुनाव जोंहा मा खालामनाय जायो बिफां लाइफां गायनाय जायो आरो नाबाव माने बिफां लाइफांखौ दाननो मोना सोरबा बिफां लाइफां दानोबा एबा सोरबाया माबा मा होनो खहा खालामोबा बेफोरखौ मा होनो आयेननि राहा लानो गोनां जायो आरोना जाय बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय ओ माबायदि गोनां जानानै फैदों साननानै नाहर नोङो नोंथां जाय जोंनि बे बुहुमावनो माबायदि थासारि सोमजिदों एबा सोमजिगासिनो दं बेखौ बेफोरनि सोमोन्दैोंथाङा बुंनो हाया नोंथाङानो मिथिखाबाय आरोना जेनेबा बिफां लाइफाङा जोंनो मा होनो जानायल' होवआ थानायल' होवा जोंनो गासिबो जोंनो होजोबो आरो ना बिफां लाइफाङानो बे जोंनि आबाद मावनायाबो बे जोंनि बिफां बिफाङा जे गावसोरनि रोदानिफ्राय दै बोखोना लायो बै दै बोखोना लानायखौ जोंनि बे हायाव हानि मोखां एबा जे हा हानि थाला मा होनो सायाव मा होनो लाबोनानै हाखौ गिसि खालामो जाय जोंनि हा गिसि जानाय लोगो लोगोनो जोंहा मा होनदों। माखासे नांगौ रां नांगौ रोखोमनि दै मोननायनि थाखायबो बेफोर बिफां बिफां एबा मैगं थाइगंफ्राबो जानानै फैदों आरोना बिनि थाखायनो जोङो बिफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जानानै फैदों आरो जोङो थिखायो आरो बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंनि बे मा बार मणडलाव बार गुबुंनायफ्रा माखासे केमिकेलजों लगायनानै गोरोबफानानै थानाय बारमडलफोर बारमडलाव थानाय बे फोर ओम बारफ्रा मा होनदों बिफां लाइफां अक्सिजेन गेस हगारनायनि जोहैसो मा जादों होन्दों लासै लासै गोमाबो गोमालांनो हमदों आरोना बिफां लाइफाङा सानसेजों गायनानै जाया नों गौ बे खिन्थु जोङो बिफां लाइफांखौ दानिफ्राय गायोब्ला एबा आ दानिफायनो गायनायखौ सर' खालामोब्ला एबा गायनांगौ बे गोनांथारखा। जोङो दानो गायोबा इयुन जोलैया मा होनदों मोजाङै मोजां थागोन एबा जोंबो जों मोनहैगोन जोङो ओन मोनसे समाव माने जोङो हां लानो हायि बायदि जागोन आरोना बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय बि बेखौ गैया खालामनो थाखाय जोङो गोबां बिबांनि बिफां लायफां हागौमानि गायनांगौ आरो जोङो ओ बिफां लाइफां गायनायानो जोंनि मोनसे थांखि जानानै थानांगौ होननानै आं सानो आरोना नोंथां आरो नोंथां जेनेबा बे बिफां लाइफांनि सोमोन्दै आङो उननि समाव मालाबा नोंथांजों रायज्लायबावनो मोनगोन होननानै आं आसा थि बाय नोंथाङा जेनेबा बिफां लाइफाङा माबायदियै जोंनो हेफाजाब होदों आरो हेफाजाब होबोगासिनो दङ बेफोरनि सोमोन्दै बुंनायनि थाखाय आं नोंथांनिखौ गोजोननायखौनो जासि हरबोबाय खनसेबाव उम आरो नोंथां आ नोंथां खोनादों ना नोंथां हेलौ? औ औ ओ नो-नोंथां दिब्ला जाथ'सिगोन नामा नोंथां जोंनि रायजलायनाया समावबो जाबाय नै नोंथां ना!
औ जाबाय जाबाय नोंथां। ओ आसा खालामो फिन लोगो मोनफिबावगोन नोंथां औ दे गोजोन्थों।